औ गा
औ खोनादों।
अह अब्ला जों दिनै थोंजोङैनो सावरायनोसै ओ गेलेनायनि सायाव सावरायनोसै नोंथां, गेलेनायजों बोरै देहाखौ आरो गावखौ जिउ राहा दानो हायो बेनि स याव सावरायनोसै नोंथां। ओ गेलेनाय होननानैथ' बुङोब्ला जोङो ओ मिथिनाय गेलानायजों जोङो गाव गायनि देहाखौ राफोद खालामनो हायो आरो गेलेनाया मोननै रोखोमनि गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनाय राफोद खालामनानै लाखिनाय आरो गाव गायनि प्रफेसनेल गाव गायनि केरियार खौ दानोबो गेलेनाय जों नुनो मोनो दिनै आथिखालाव माने गेलेनायजोंबो जों गाव गायनि जिउ राहा दानो हायो आरो गेलेनायादि जोंनि थाखाय ओ एक्सारसाइस गेलेनायादि जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार देहायाव मानोना जोङा साफ्रोमबो मानसिया एस ए हिउमेन बिं हिसाबै जोङो गावनि जिउखौ गावनि जानायजों लोगोसे जोंनि देहाखौबो जोङो जोथोन लानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि होननानै आं दिनै सानो। मानोना देहाया नो जोंनि धोन देहा थाब्लासो सो जों जानोबो हागोन लोंनोबो हागोन। जों एज ए सुबुं हिसाबै हिउमेन बिं हिसाबै जोङो गाव गायनि जिउ खुंनो हागोन आरो बेखायनो मोजां देहा लानानै जोङो मोजां आदार जानांगौ नांगौ रोखोमनि जोंनि देहायाव दै लोंनांगोन। बिदि खालामोब्लासो जों जोंनि देहाखौ राफोद लाखिनो हागोन। बेखायनो देहाया नो सम फथि देहायानो धोन होननानै मोनसे बाथ्रा दं ओ लाइ माने हेल्थ इज वेल्थ। होननानै बुङो जायखौ देहायानो जोंनि धोन। बेखायनो जों गाव गायनि देहाखौ अनथि अनथि ओ बेमार जासे जासे जोङो मोजाङै जोथोन लानांगौ मानोना मानसिनि देहाया बेमार जायोबा बोरै माने जोबोद नाख्रेबलाङोब्ला जोङो बेखौ आरो गोग्गो देहाखौ मोनफिननो थान जायो बेखायनो जोङो एक सारसाइस खालामनांगौ। फुङाव सिखारनानै जोङो मर्निं माने फुंबिलियाव जों थाबायनांगौ वाक खालामनांगौ नैजि ब्रै घन्टायाव जोङो नैजि थामजिबा ब्रैजिबा मिनिट जों मानो सम होनो हाया। गाव गायनि देहाखौ लाखिनोब्ला। बेनिखायनो जोङो नैजिब्रै घन्टायाव जोङो जुदि एक घन्टानि थाखाय एक्सारसाइस खालामनायाव जोङो जुदि समखौ होयोब्ला जोंनि देहानि थाखाय जोबोद बेनिफिट दों आरो। फुंबिलियाव सिखारनानै नों दुंबुर दै लोंनानै जुदि नों थाबायोब्ला नों गोग्गो देहा गोग्गो बार लायोब्ला जोंनि थाखाय अक्सिजेना जोबोर गोनां जोंनि देहायाव अक्सिजेन थाब्लासो जोङो थांनानै थागोन। जुदि नांगौ मरनिं समाव जों बिफां लाइफाङा मोजां फ्रेस अक्सिजेन होननायखौ जों लानो हानांगौ देहायाव आरो फुंबिलिनि सान ओंखारनायखौबो जों देहायाव लानो हानांगौ जायाव नोङो दि भिटामिन मोनगोन। बे भिटामिना जोंनि हारा हार हारदि देहानि हाराफोरखौ गोख्रों खालामो आरो बेखायनो जों फुंबिलिनि सान गोरलै ओंखारनायखौ जोङो लानो हानांगो। बिस मिनिट नोङो आधा घन्टा हायो नोंनि जेसेबां केपासिटि नोंङो टाइम समजों मिलायो बेसिम नों लानो हानांगौ आरो अब्ला नोंथाङा दिनै ओ बुंनो हागोन नामा जे जेनेबा गेलेनायजों जों बोरैहाय जिउ दानो हायो गेलेनाया जोंनि थाखाय बोरैहाय ओ जोबोद मानो थाखाय जोबोर गोनां नोंथाङा सुंद' बेंफुरल होनो हागोन नामा बिनि सायाव
नोंथाङा सिगाङाव बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ आं गनायथि होयो मानो होनबा जों जोंनि जिउआव आथिखालनि मानि आथिखालनि मुगायाव ओ जोंनियाव गोबां मानिे मुलि जों बानायनाय मैगं थाइगं जाग्रा आदार जानाय जायो। जाय जोंनि देहाखौ जोबोरैनो ओ खहा खालामो खस्थ' होयो। बेफोरनि थाखाय जों सामफामबो फुङाव ओ नैजि जि थामजि बेफोरबायदि मिनिट ओ ब्याम खालामोबा जोंनि देहाया राफोद जानो हागोन। ओ आरो उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय जेन'बा फरायसालियावनो जा ओनसोलारि ओनसोलावनो जा गामि ओनसोलावनो जा फिसा फिसा गेलेनाय जेरैहाय सक्लेट अरखांनाय दै बोरि गेलेनाय सियार सिख'लायनाय गेलेनाय बेफोरबायदि खेला दुला खेलाफोरखौ होयोबा ओ गेलेहोयोब्ला गथ'फोरनि मेलेमारि सान्दांथिया गोख्रों जागोन आरो बे फोर बिसोरो थाब थाब हमदांनो हागोन जे जों माबायदि जोंनि देहाखौ साबसिनै लाखिनो हागोन जों माबायदि खामानि माब्ला माबायदि जागोन ओ माने बिसोरनि गोसोआव लानो हानाय माखासे सानदांथिफोरा थाबैनो जौगागोन। बियो जेनेबा गेलेनाया जोंखौ जिउ दानायावबो मोनसे आ-आथिखालनि मुगायाव ओ मोनसे जायगा होनो हायो आरो जेरैहाय बुं नोङो ओ फुटबल एबा जोलुर गेलेनाय जाहा जुदि जोलुर गेलेनायाव ओ गोसो गोनां जेन'बा गथ'साफोर नङाब्ला सोरबा हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा जोलुर गेलेनायनि गेजेरजोंबो जों ओ गावनि रोंगौथि खौ देखायनो हायोबा ओ गावनि देहाफोरखौ गोख्रों लाखिनायजों लोगोसे माखासे सरखारि साख्रि मावनायनि एबा सखारि साख्रि मोननायनि राहाया गोरलै जानानै होबाय मानो होनब्ला जेरैहाय ओ माखासे ओ माखासे सरखारि साख्रिफोर दं जेराव गेलेनायनि माखासे खथाफोर दंखायो।
औ नंगौ नोंथां
खेलानि गेजेरजों जेरैहाय इउ सुद दं बक्सिं दं बोरलानि जेनेबा आरसारिफोर ओमफ्राय फुटबल काबादि बेफोरनि गेजेरजोंनो माखासे साख्रिफोरखौ मोनफुंनो हायो आरो जाय जोंनि जिउ खुंनायाव माखासे राहा एबा मदद खालामनो हायो बेनिखायनो जों गामि ओनसोल नङाबा जिल्ला ओनसोलनिया एसे नोजोर होनानै गाव जों गाव हेफाजाब होलायनानै थुलुंगा होयोबा देहाजों लोगोसे बैफोरो जिउ राहा दाफुंनायाव जौगानो हागोन होननानै आं सानो
नंगौ नोंथांनि बुंनायखौबो आंबो गनायथि होयो मानोना गेलेनायजोंबो लोगोसे जों गाव गावनि देहाखौ गाव गावनि केरियारखौबो दानो हायो नङा होमबा गाव गावनि जिउ राहा दानो हायो जाय बिथांमोना दिनै जों मखनो हायो जोंनि न उसुंसे सेरनिनो जमुना बर अंकुसिता बर बिथिं हिमा दास रियान परा बिथां दुर्गा दास दुर्गा बर आरो हलिचरन नार्जारि मोना दिनै फुटबल गेलेनानै दिनै गावखौ हा दाबाय बिथांमोना दिनै साफा-साफा बा जाफुंसारनाय बिथांमोना गेलेनायजों लोगोसे बिथांमोना साख्रि जब मावनानै दिनै जिउ खुंलांगासिनो दं
औ-औ नंगौ
जोंबो इयन जेनेरेसनखौ नोंथांङा बुंलांबाय इयन जेनेरेसखौ जों थुलुंगा होनांगोन बेयो नोंगौ आं नोंथांनि बुंनायखौ आंबो गनायथि होयो जोंङो मोजां प्लेटफर्म नांगोन जोंङो गेलेनो होनना सिदा आं आमुं फुटबल गेलेगोन होननानै आं फुटबल फिल्डआव हाबबानो जाया जों मोनसे स्टेेनडार्द लेभेलजों थांनानै जोंङो कचिं सेन्टाराव लानानै जोंङो फुटबलखौ जोंङो ट्रेनिं लाग्रोनांगोन बेनि उनाव जों आनसलिक लेभेलाव गेलेेनांगोन बिनि उनाव सेलक जायोबा जों द्रि्सथिग‌ लेबेल बिनि उनाव जोंङो सटेट लेभेल बिनिफ्रायसो जोंङो नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेल जों थांनो हायो आरो बे हिसाबाव जोंङो गेलेनो थाखाय जोंङो गिबियावनो जोंनो थाखाय मोजां जोंनो रांखान्थिबो नांगौ जायो जाय बिथांफ्रा बिथांमोना जोंनि बर ओनसोलाव थानाय बिमा बिफाफोरा रांखान्थिनि आंखालनि थाखाय गावै-गावै गथफोरखौ गोसो गुदुं जाब्लाबो नांगौ कचिं सेन्टाराव होनो हायाखै। जाय फरायस जायहा गोसो गुंदुं दंब्लाबो बिथांमोना अनफिनना थानो गोनां जादों। जों रांनि आंखालाव बेखायनो जोङो गफमेन्तआ बा जोंनि बे ओनसोलाव थानाय जाय दैदेनगिरि जायफोरा एम एल ए मन्त्रि बिथांमोना मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो मोनफा मोनफा कचिं सेन्टार लुफुंनानै होनांगौ अब्लासो जोङो नांगौ रोखोमनि जोङो गेलेगिरि सुबुं स्फद जोंनि बे बिटिआर सा सानजा बर माहारिनि जायगायावबो जोङो गेलेगिरि दिहुनो हागोन आरो बेखौ आं नुहुरदों
औ नंगौ
आं नोंथांनि बुंनायखौबो गनायथि होयो जोङो साफ्रोमबो गेलेनो लुुबैबानो जोङो जाफुंसार जाजोबनो हाया सोरबा गाव गावनि देहाखौ राफोद लाखिनोबो गेलेयो सोरबा केरियार दानो गेलेयो आरो नोंथाङा बुंनांगौ बाय गेलेनाय बानायाव खथा थायो बे नंगौ सैथो खोथा जायफोरा गेलेगिरि दिनै बिथांमोना सिफरस्त कथायाव लानानै दिनै साख्रि मावबाय दं जमुना आरो गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव आरसारि बोरला गावनाय बेयो जोबोर मुंदांखा जोंनि नसुंसेनिनो सनजय बर बिथांमोना इउ एस से आव बाय जायगायाव थांनानै गेलेनानै दिनै ब्रन्ज मेडेल लाना फैनो हादों आरो प्रमिला दैमारि माइनाव नार्जारि हेमानि बर' बिथांमोना जोंनि न‌ गामिनिनो जोंनि गामिनिनो बिथांमोना साथामबो आर्सारि प्लेयार बिथांमोना दिनै साफा साफा साख्रि मावजोबो जेरै बि एस एफ आसाम रायफल एस एस बि रेलवे बिथांमोना गासैयावबो मोन मोनफा मोनफा एंगेज जाजोबबाय जा एंगेज जानानै दिनै आ गभमेन्ट जब मावबाय बिथांमोना गेलेनायजोंनो दिनै बे लेभेलसिम थांदों आरो दिनै गावसोरनि जिउ खुंनायाव जोबोर सहाय होनो हाबाय आराम जोंनि ओनसोल जोंनि जायगा जोंनि रायजो आरो जोंनि हादोरनि मुं खामाय बुबाय नों इउ एस ए आव गेलेनो थांनानै माने बे सासे इन्टारनेसनेल प्लेयारासो नों गुबुन कान्ट्रियाव गेलेहैनो हागोन। जाय बिसांमोना हादरनि जानानै जोंनि आनसलिक जानानै गामि जानाय बिसोर रिप्रेजेन्टेटिभ खालामाखै बिथांमोनहा। हादोरनि जानानै बिथाङा मोना पार्टिसिपेट बेयाव गेलेहैदों आरो बे जोंनि थाखाय बर' हारि हारिनि थाखाय जो जोबोर गोग्गानाय बिथांमोना दि फिसा गामियाव थानानै दिनै बै दरबारसिम सहैनो हानाया जोंनि थाखाय बाख्नायथाव आरो एज ए बर' रायजो हिसाबै आरो नोंथाङा ओ बिनि सिगाङाव मा बुंनो स सानो जे जेनेबा नोंथांमोननि हालामाव ओ बिदि गेलेनायखौ लानानै बिदि जाफुंसारनाय सुबुंफोर दङ नामा?
ओ जोंनि ओनसोलाव इन्टारनेसनेल एबा इन्टारनेसनेल फुटबल गेलेनाय सासे हिन्जावसा दङ। जायनि मुङा जाहैबाय अपुुरना नारजारि। ओ ज बिथाङा दायो मोनसे जबाव इंगेज जानानै दङ होननानै खोनानो मोनदों नाथाय आं मोजाङै ओ सियर नङा। नाथाय बिथाङाबो जे बै इन्टारनेसनेल लेभेलाव सहैनो हादों। बियो जोंनि ओनसोलखौ ओरैबायदि गोग्गानाय लाबोदों ओ जोंनि ओनसोलल' नङा जोंनि हारि जोंनि हादर गासैखौबो आरो। मानो होमबा बिथाङा ओ इण्डियान नेसनेल लेभेलनि सासे केपटेनबो जाहैनो हादों। टिम गावसिनि टिमनि दा बिनिफ्रायनो साया जानानै माने बिथांजोंनो माखासे थुलुंगा मोननानै दा हिनजावसा ओ गेलेगिरिफोर गोबां ओंखारबाय दायो जों आंनिनो असे बिनानावा नेसनेल लेभेलाव गेलेनानैहाय ओ माने एक्सेलेन ने एक्सेलेन्सनि बिदि मोनसे ओ माबा जायो। स्रेनिं सिस्टेम आरो सायख'जानाय बेफोरावहाय ओ मा पुराव दंहैयो दा मानि
औ थिगानो नोंथांनि बुंनायखौ आं गनायथि होयो जोंहा समाव लावबाय नोंथां जोङो जोंनि सुंथ टपिक रायजलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा?
जागोन दे नोंथां।
गोजोन्थों।
गोजोनथों।